मा मा खालामदों नोंथाङा?
आङो नै खोथिया फोनायाव दाउ नेबाय दं जिरायनानै। माने दाउफोर औ दाउ फोर बोरमाफोर हाबफैला बायोना।
ए। होमबा जोङो दायो मानो सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन?
ओरैनो जोङो दा न'फोराव फिसिनाय जिब जुनार जेनेबा मोसौ बोरमाफोरनि बागैनो सावरायनोसै नामा।
औ।
औ।
दा नोंसोरनि न'आव मा मा जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो!
जोंनियावथ दा ओरैनो
खोनादों ना?
मा होन्दोंमोन?
अ जोंनियावथ दा ओ जिब जुनारफोरा
औ।
ओ मोसौ दं बोरमा दं अमा दं दाउ दङ माने ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ जोंनि बर'फोरनि न'आव बयनावबो जेनेबा अमाफोर अमाफोरखौथ बयनावबो नखर नखर नुसैना जेनबा सोरनावबा आ बयनावबो मासेबाबो थायो सोरनावबा जेनेबा ए पनसासथा एक्सथा बेफोरबायदि फिसिनानै फाराम बायदि बानायनाय जा
ओं गाव गावनि नखर सोलिनो थाखाय
थाखाय औ जेनेबा जोङो जोंनावथ मोसौ दङ मोसौ गाय दङ जेनेबा मोसौ गायफोरखौबो जोङो माने ओ गायखेरफोर होयो नालाय बेफोरखौबो लानांगौ जायो जोङो गायखेरखौ न'आवबो बाहायनो हायो लोंनोबो हायो ओरैनोबो लोंनो हायो माने साहा फुदुंनानैबो लोंनो हायो जोंनो नांगौखिनिखौ बाहायनानै जेनेबा आग्लायनाय खिनिखौ जोङो बेलेगनोबो फानहरनो हायो बेफोरबायदि खालामनाय जा जायो आरो।
उम गोबां माने जिब जुनार लाबाबो गोबां न'खराव सहाय सुंसयोना बिसोरबो
औ सहाय सुङो औ।
नांगौ समाव दाउफोरखौ फाननानै फाननानै खरस खरस जानो हायो आरो अमाफोरखौबो आरो आजिखालिथ अमाफोरनि बेसेनफोरा बुहुद बांलांबायना मासेयावनो सारि हाजार फास हाजार बेफोर बायदियै
औ।
जोंहाबो दङ' इदि मोसौ हालुवा मोसौ दङ' ओमफ्राय दामब्रा
अ।
ओमफफ्राय माखासे बेलेगाव भारा हरनानै दोनहरजोबदों आरो माने खाख'नो हाया नालाय आरो दा दैज्लां बोथोराव बिराद गांसो नांगौना ओमफ्राय बेखायनो सोरबाबा सोरबाबा बिदिनो खानानै मावनानै जाथों होननानै हरला बायनानै दोनहरदों आरो
जेनेबा बिदि मोसौ दामब्रा फोर थायोब्लाबो नखर न'खराव जोङो हालौनोब बो माने एसे एनै हालेवनोबो हायो औ
हालव जाग्राखा आरो गिदि सिगां हालएवोमोन ओमफ्राय दा थेकटरजों हालेवबाय नालाय बेफोरबायदिनो हालेवला आरो ओमफ्राय ओरैनो दोङो
औ। ओरैनोथ' जोंनो दाउफोर फिसिनायनि बागैबो जेनेबा दाउफोर फिसिनायाव लकेल दाउफोरखौ ओनथ' नांगौआनो जायो जेनेबा सोरबाफोर फैयोब्ला अबेनिबा आलासि फैयोब्ला बिसो देरनानै जोङो लकेल दाउफोरखौ माने न'आव नयावनो जाहोनो गोनां जायो माने जानोनो फिसिनाय जायो नालाय बेफोरबो माने आजिखालि न'आवनो थाजोबो आरो द
उम उम दाना बायनाय फोरखौबो बारा जाजालााना बि-बिराद मेदिसिन होनानैसो फेदेरो
माने अमाफोर ना एरि होनानैसो फिसिनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो दा न'आव फिसिनाय जिब जुनार माने अमाबाबो दाउबाबो जोङो न'आव फिसिनायफोरखौ जानायानो मोजां आरो औ।
न'नि न'नि मानसि जानाय आदारजोंनो फिसिनाय जायो नालाय आरो बायनोबो फैसाफ्राबो एसे माबा जा माबा गबाय आरोना फैसा थांला न'नियाव न'आव थाखाबा।
औ जेनेबाथ' जोङो हो
बायनांगौआबोथ' आरो थाइसे थाइनैजों मोना जाहैबाय नालाय
औ मोना औ जेनेबा जोङोथ' ओ बोरमा मोसौ लानायाव बांद्राय खस्थ'बो खालामनाङाना जेनेबा फोथारफोर दङ'ब्ला न' खाथ खाथियाव फिल्डफोर थायोब्ला बेफोरावनो
उम खा
खानानै दोननो हायो आरो औ माने ओ फुङाव खेबसे खाहैनाय ओमफाय ओ सानसुआव खेबसे दै होनाय आरो मोनाबिलियाव खेबसे न'आव लाबोनाय बेफोरबायदि लसो नालाय बां फ्राय माने खस्थ' जाया आरो
आरो दा गांसोफोर गैयाबाबो एसे एनैबाथाय जिगाबफोर माइसेंफोर माइ हुं हुंना दोननायफ्रा बेफोरजोंनो सालायनो हायो आरो नो होनानै मोना मोनायाव उदै बुङाबाबो बिसिनाथ' उदैया गिदिर नालाय थाब बु
औ औ
बोरमाफ्राथ' एसे एनै रोङो माबायो र' ओमबाबो बोरमाफोरनोबो दा दैलां बोथोरफ्राव बिसोरबो अखा हाबा ओंखारलांनो हायाना
औ
फिथा बिलाइ बायदिसिना हाग्रा बंग्रा बुथुमनानै
औ होनांगौ जायो
दङ' जोंहाबो बोरमायालाय बुरजायैनो दङ' ओमफाय माखासे इदिनो इसेबो बायदिसिना बेमार जायोना बेफोरसो खावसे थैलांबाय
औ जायो औ
दा आरो बयबो मुलि सारो मुलि सारोना हासार बायदिसिना मोनजायोना खिथिफ्राव ओमफाय बेफोराव इदि एसे बोरमाफ्रा गाज्रि जायो आरो खिसायला बायनाय जायो बिखोनो लस जाबाय जाहा दे देग्लाय
ओ जेनेबा बोरमाफोरनि बेमार मायोबा फाहामनायनि जेबो माबा गैया नामा?
ओहो बैफोर हासारफोर मोनजाबाथाय माने बे उदैयाव अग्लिहैयो खोमा दडायरेक्ट खिसायनानै ओमफ्राय थैखायो आरो बिबुआ माबा फैखायो बे इउरिया हासारफोर मोनजाबाथाय बोरमाफ्रा फोथांना लाखिनो हाखाया आरो ओमफाय ओरैनो मुलि सारनायफोरखौलाय सरासनस्राफोरखौलाय एसे एनैफोरखौलाय हायो गावसोर हारसिंनो बायदिसिना गांसो जानानै हामलांफिनो ओमफाय जुदि हासार मोनजाबाथाय बेखौ लाखिनो हाखाला आरो
बा ओ जोंनोथ ओ नोंसानाव माने अमाफोरबो दङ नामा
बिमा दंजोबो गाबिन गोजा
ओरैनो माबैसे दङ?
मा-मानै दंङ गाबिन गोजा नखरनि थाखाय एसे सोलिनो आन्था लानान दोनदों आरो
अ ओरैनोथ माबोरै फिसिनाय जायो जेनेबा गुन्दैफोरा नआवनो दंखायो यो ना बायनानै मोनो ओरैनो दाना सानाफोर होनाय जायो नामा?
ओरैनो ओं बिदिनो था बायदिसिना थास' बायदिसिना बा रूनानै होयो ओमफाय गुन्दैयााथ नआवनो दंखायो थोस्लाबाबाबो बायो आरो माइ माइ दै थाबाथाय माने बांद्राय खस्थ जाया आरो अमा फिसिब अमा फिसिफोरनो गुन्दैया नआवनो ओंखारखायो नालाय ओमफाय एसे एनै थोस्लाबाबाथाय दा दैजलां बोथोर नालाय
औ
मालाबा समाव माइ लामनो मोनाबाथाय इदिनो थालाय गुन्दैफ्रा एसे उसुबिदा जानाहोयो प्रब्लेम जायो आरो माने
अ
ओमफ्राय बेफोरखौ बेफोरनि थाखाय ओइ सालानि मेसिनफोरनि गुन्दैफोरखौनो होफैलाबायनांगौ जायो।
आ आ जेनेबा गुन्दैनि दाम बेस बेसेबां नोंसिनिथि?
दामाथ बिस थाखा बेनो माबायो जोंथिं
अ
नोंसोनथिंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो जोंहाबो दङ थांनाया मासेल' दङ जोंहा जोंनाबो बेमार जानानै सिगांवहाय बिमा खासि ओमफ्राय फिसाफोरा थैजोब दों मोन्नाय ओमफ्राय गिनानै लायाखै दासि मासे लादों देरबाय जोंहा दा गुन्दैयालाय नआवनो माइ दंख खायो नालाय माने मासेल' बारा बायनाङा ननियानो थोयो आरो।
औ
बिस थाखायानो आरो पास सय जायो नालाय।
ओं ओं।
उम।
जोंना मानै गाहाम लाबाय आंबो ओमफाय दा एसे उसुबिदा खस्थ जायो दैज्लां बोथोराव ओं।
फोर थाबाथ' रावबो लाग्रा गैयाबा बिराद खस्थ' जायो।
ओं लायाबाबो जाया ओमफ्राय लानांगौबो जायो। लाबाबो खस्थ'। सिगां दंमोन आहाबो बुरजा माखासे मफाय आरो बिमा फिसा बिराद बेमार फैसोदोंमोनना।
औ।
बेयावनो थैजोबबाय माने अमाफ्रा बेमार जादोंबाबो बायदिसिनाफ्रा फैदोंबाबो गुन्दैनि दामानो खमायाखै आरो। देग्लायहाय
औ। गुन्दैनि दामा जोंनि थिंबो खमाया माने दा दैज्ला दैलां जाबाय नालाय। बारायसिगोनसो माने सेरसेयावनो थाखा पसिस थाखा इफोरबायदि बिदि लायो जोंनियाव।
ओ ओ ओ देग्लाय माबानि मेसेंआव खमायथाराखै बिस थाखानो बिस थाखा नै दा सिगांनिफ्रायनो आरो दाबो आरो दाथ' दैजलांआव एसे बारासो जाबावगोन।
औ औ।
अमाफ्राबो दाम जाबाय एखायनो गुन्दैफोरखौबो दाम लालायलायनांगौ गुन्दै फानग्राफ्राबो।
औ। माने जोंनिया बर'फोरनि हाबायावबो जेनेबा अमा बेदरफोर दाउ फोर नङाबानो जाया नालाय माने अमाखौ माने नांथारगौ जायोना बर'फोरनि हाबा खुंनोबाथाय अमायानो। नों आरो अमाखौनो नांथारगौ जायो नालाय बेनिखा नि जों बर'फोरनाव बयनाव बयनिबो न'खर न'खर दा अमाखौ खुनु नुयोना बयनावबो।
ओ अमा नङाबानो हाबा खुंनो हायि बायदिसो जाखाय माने। अमा गैया होनबाथाय हाबा खेरायबाथाय उसुबिदा खोनाथारो आरो।
औ औ उसुबिदा खोनायो।
अमा गैयाबालाय मानो हाबा खुंदों बेफोरबायदि होनलायनाय जायो ओंखायनो
औ
फिनांगौ जायो। फिखायोबो नालाय ओंखायनो आरो हाबा खेराइबाथ' हाबा खेरायबाथ' आरो एसे फिसा फिसा फोरबाबो जि दाम होनलाबाय सिगोन मोननायाव मोननाय
ओ बिदिनो जायो। ओरैनोथ' मोजां मोजां ना खबरफोरा?
नो मोजां।
अ दे बिदिब्ला जोङो दोन्थनोसै नामा औ दे